औ नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां नोंबो खोनादों ना नोंथा
औ आंबो खोनादों नोंथां नोंथांङा मा खालामबाय दं ओरैनो दासान्दि
आंङो दा माइ आबाद मावगासिनो दं नोंथां
मा गायदों ना मादों नोंथां
दाथ' आंङो गायहांबायानो एसे खोथियाबो जानानै फैबाय नालाय आरो दैयाबो देग्लाय थाब जादों दा आंङो गायनो जागायसै दोनबायनो नोंथां
औ दे अब्ला माइ गायनायखौनो नों नोंथांङा आंनो एसे फारि फारि फोरमायना होलां
अ थ' नोंथां जेनाखि माइ आबाद बे आबादखौ जेनाखि आंङो जि बोसोर सिगांनिफ्रायनो आंङो मावबोगासिनो दंङो दा आङो माइ आबादखौ नैजि बिघा हाया मावनो लानाय जादों दा नैबे माइ आबादखौ मावनो थाखाय जोंङो गिबियावनो जेनाखि माइ जोलै बा माइलि बे खौ जोंङो गिबियावॅनो थियारि खालामनानै दोनखानांगौ जायो। जेनाखि बै जोलै बेखौ जोंङो मोजां बिदां गोलाव गोलाव साफा साफा आफा एम्फौ जायैफोर बे जों बासिनानै दोनांगौ जायो बै जेख माइ मोननानै मोननाय सम बे समावनो जोंङो रेडि खालामनानै दोनखानांगौ आरो नंङाब्ला नोंथांङा जेनाखि दानि जुगावथ' बिगियानजों बानायजानाय माखासे गोजौ थाखोनि जोलै फोर दंङो नोंथांङा बेखौबो बायनानै लायनो हायो आरो न'आवबो बानायनायखौबो बाहायनो हायो। हायो बेबायदिनो माइ जोलैखौ जोंङो मोजांखौ सायख'नानै लाग्रोदो नोंथांङा मा मा माइखौ गायगोन बेबायदिनो आंङो दा आंनि हायावहाय जि बिघा हायाव रनजित माइ गायनो लादों आरो आंङो जि बिगा हायाव आइजं गायगोन अब्ला जि बिगाया हाया बोरि बेनिखायनो आंङो बेयावहाय माइ आबाद जानायखौ नायनानै गुबुन गुबुन माइखौ गायनो लानाय जादों बेनिनो जेनाखि दख्ला जायगाफोरावथ' बांसिनानो रनजितआानो मोजां जायो आरो बोरै ओनसोलाव आइजं मा मायब्रा बेबायदिनो ओ जोसा गुबुन गुबुन रोखोम माइ दा बेबायदिनो जोंङो माइ जोलैखौ सायख'नानै खांनायनि उनाव जेनाखि जेखि गायनो माइ गायनायनि बोथोराथ' जेनाखि जेब्ला अखा अखाया जावरि जेनो जेनाखि जुन मार्च जुलाइ बे दान मोनैयाव माइखौ गायनाय जायो जोंङो बेनि थाखाय गिबियावनो जेनाखि खोथियाखौ थियारि खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि थाखाय जोंङो माइ जोलै दोननायखौ दैयाव सोमग्रोनानै लानांगोन दै याव सोमनानै बेखौ सानथामसो दोननांगौ बेनि उनावहाय बेखौ बोखांनानै दोनफिननांगौ बिदि खालामोब्ला बियो माइज्लिया थाब गाजा बेरो आरो दा जेनाखि बेखौ रेडि खालामखांनायनि उनाव जोंहा ओरै फारसेथिं खोथिया थिलि फोगोन जायगा खोथिया फोगोन जायगा बेबो जों ना थियारि जाखानांगोन बेखौ नोंङो खोथिया सिलिखौ रेडि खालामनो थाखायसो खायनो दानि जुगावथ' ट्रेक्टरजोंनो बांसिनै एवनाय जायो मानसिफोरा गोदोनि समावथ' नांगोलजों एवनाय दा बेबायदिनो नोंथांङावनानै लाग्रोनांगोन आरो मोजै दुु- दु जाजासे जेनाखि मोनजासे जेनाखि खोथियाफोरा मोजांङै रुज'बोनो हायो बेबायदिनो नोंथांङा जेनाखि खोथिया माइजलि बेखौ फोनानै मै होदो आरो मै होनानै फोदो बेबायदिनो ओ फोखांनायनि उनाव बियो ओ से दाननि उनाव फिसा फिसा जाबोगोन बेबायदिनो ओ नै दान थाम दानसिमनि ओ उनावहाय बेयो गायजानाय जाहैयो बेबायदिनो बे खोथिया देरबोगौ माने नोंथाङा माखासे हाफोर गायगोन जायगाफोरखौ खारायनानै लाखाजोबदो बेबायदिनो खारायनानै जेनाखि खोथियाखौ नायनानै एसे देरोब्ला आरोबाव खनसे सामार होबावदो बेनि उनाव आलि दानदो बेनि उनावहाय आर खेबसेबाव ट्रेक्टर होबावदो बेनि उनावहाय ओ आलिबो खोनांगोन आरो जाहाथे दैया थाबथायो मानो होननानै बुङोब्ला माय ओ माय गायगोन जायगायावहाय ओ मोजाङै दै थागोन जानांगौ नङाबा दै थाय ओ दै थायाब्ला माइफोरा रानलाङो हाया गावब्रानानै ओ बिनि थाखायनो जोङो आलिखौ बानायथारनांगोव आरो दै थायोब्लासो माइआ मोजां जायो हाग्राफोरा बारा रज'नो हाया बिनि थाखायनो जोङो ओ बिराद ओ आलिखौ मोजाङै खोनांगौ आरो दा बेबायदिनो आलिखौ नानै ओ खनसेबाव आरो फोमोननाय थाखाय जोङो खनसे हालवनानै लाबावनांगौ जा जायो ओ बेनि उनावहाय जोङो माइखौ गायनो थाखाय जोंङो ओ खोथियाखौ फुग्रोनानै लानांगोन बेबायदिनो खोथियाखौ फुनानै लादो मोजाङै ओ बेबायदिनो माइखौ गायदो आरो ओ गायदो लासै लासै बेबायदिनो ओ
बेबायदिनो गायलांदों ओ दा बेयो माइखौ गायखांनायनि उनावहाय जोङो ओ जेनाखि ओ से माससोनि उनावहाय जोङो बेखौ नायनांगोन ओ माइयाव हाग्रा रजदों नामा माबा जादों नामा बेनि उनावहाय जों बेखौ बिसं खानायनि थाखाय बेवहाय ओ इउरिया सारनानै होनांगोन बेनि उनाव हाय एसे देरबावबा आरोबाव एम्फौ जानो हायिनि थाखाययाव म सारनांगोन आरो बिबार लानाय समावबो माया जेब्लानाखि बिबार बे समावबो एमफौ जानो हानो बायदि मोजाङै फिथाइया मोजां जानायनि ओ बेनि थाखाय जोङो मुलि सारनानै होबावनांगौ ओ बेबायदियैनो माइखौ जोथ थालांनायनि उनाव बियो ओ जेनाखि ओ बेखौहाय जुन जुलाइनिफ्राय गायनानै ओ बेखौ सेप्तेम्बर अक्ट'बर मासावहाय मोनहैनाय जायो आरो बै समावहाय जोङो ओ माइखौ दिखांनो हानाय जायो बै दिखांनाय सम समावाय जोङो माइया मोनो अब्ला बे समावहाय जोङो ओ आखाइजोंबो खासिजोंबो हानो हायो ओद ओ दानि जुग आवथ' आरो माइ हाग्रा मेसिनबो फैनाय जाबाय नोंथाङा बेखौबो बाहायनो हायो बे बांंदिनो माइखौ हाखांनानै गुबन गुबन मारा होनानै जोङो ओ माइ आबादखौ ओ मावनो हायो बेबायदि नो जोङो ओ माइ आबादखौ दिरुनो हा नाय जायो ओ बेबायदिनो माइ आबादा जेब्ला ओ दिरुनानै मोनो नोंथाङा ओ जेनाखि नैजि बिघायाव खमैब्लाबो माइया जायोब्ला ओ जि बिघा खरै लायोबा नोंथाङा नैजौ मन मोननो हागोन बेबायदिनो दाथ' माइनि दाबाव महनसेयाव जेनाखि ओ रनजितफोरा आठस' बेबायदिनो जोसाफोरबा देर हाजार ओ दुइ हाजार बिदिसिम थाङो ओ बेबायदिनो ओ जोङो माइ आबाद मावनानै बा ओ माइ आबाद मावनानै गावनि जिउखौ मोजा दैदेनलांनो हायोबा आंबो बिदिनो आंनि जिउखौ दैदेनलांगासिनो दङ ओ बेबायदिनो आङो दा आ नाखि नैबे ओ दानि नैजि बिघा आबाद मावनाय हायाव आङो बेयावहाय जे ओ से लाख बा से लाख बाजि रोजासिम आङो मुलाम्फाखौ मोननो हानाय बि जागोन नोंथां ओ थ' बेबायदिनो माइ आबादखौ मावनो हायो आरो नोंथां ओ दा नोंथाङाबो बे समावहाय माबाफोर आबाद मावना
औ आंथ' दा इदि मावथ'वाखै अब ब्लाबो आङो मावो आरो इदिनो आङो बानलु फाग्ला बा बानलु सिब्रनि आबाद मावो आरो बोथोराव दाथ' बोथोरा माइ गायनायनि बोथोर नालाय दा माव थ'वाखै आङो ओरैनो बानलु आबादखौनो मावो आरो बो
औ दा नोंथाङा जेनाखि बानलु आबाद मावो ना दा बै आबाद खौ माबोरै मावो बेनि सोमोन्दै आं मिथिनो लुबैदों नालाय नोंथाङा फोरमायनानै होनो हागोन ना अ दे बिदिब्ला फोरमायलांदो नोंथां
खोनासंलांदो आं फारि फारियै फोरमायलांसै दा गिबियाव जोंनो बानलु सिब्रु गायनो थाखाय जोङो बोथोरखौ नायग्रोनांगोन बा नोंथाङा मा बोथोराव गायोब्ला जोङो बा बानलुखौ बा बानलु सिब्रुनि आबादखौ मावनो हायो ओ गिबियाव जोङो बानलु सिब्रुनि आबादखौ मावनो थाखाय ओ माने ओ बोथोरखौ नायग्रोनांगोन जेनेबा नोङो बेखौ मा जायगायाव गायगोन जोंथ' ओरैनो बुरजा बिबाङाव गायो ओ बेनि नि थाखाय आङो आबाद फोथोरावनो गायो ओ आबाद फोथोराव गायो हिसाबै आङो बे आबाद खौ अक्ट'बरनिफ्राय लानानै ओ जानुवारि बा फेब्रुवारि बिदि बिदि सिम सिमाव मावो आरो बेनि उनाव ओ जेरै जोङो ओ नभेम्बर डिसेम्बर बिदियाव मावोब्ला जोंहा बोथोरा मिलाया आरो जेरै बो थोरा मिलाया ओनो ब्ला ओ अक्ट'बर नबेम्बराव गायोब्ला ओ फेब्रुवारि ओ मा होनो ओ एसे ओ सम लायोना बानलु आबादावबो बेयाव जोंहा अखा गोलैयो अखा गोलैब्लाथाय ओ मार्चफोरावनो हम ओ एप्रिलावनो हम बिदियाव अखा गोलैयो आरो अखा गोलैब्लाथाय जोंना आबादा नस्थ' जायो बेनिखायनो जोङो बेखौ मा ओ अक्टबर न अक्ट'बराव गायनांगौ आरो अक्ट'बराव गायोब्ला जोङो ओम जानुवारि फेब्रुवारियाव बिदिखौ बिदि समाव फिथाइखौ खाहैनो मोनगोन आरो आरो ओ जोङो गिबियाव फिथाइखौ बिफांखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियाव आ बेगरखौ जावैग्रोनानै लानांगोन बेगरखौ जावैखांनायनि उनाव जेब्ला बेगरा गाजा बेरो अब्ला ओम बेयाव दै होबाय थादो दै होनानै बिनि उनाव बिफाङा देरोब्ला नोंथाङा बेखौ गाय नाय महाव ओ बा नैजिबा बा थामजि साननि गेजेराव खिलिनानै समाव गायनाय महराव मोनगोन आरो नोंथाङा गायनायनि उम आदबफोरखौ ओ खोनांस खोनासंलांनो हागोन जेरै जोङो गिबियाव हाफोरखौ एवग्रोनानै लादो हा एवखांनानै जेब्ला हाया मोजाङै ओम एवजायो अब्ला नोंथाङा बेयाव हासार सारनांगोन आरो माखासे हासार जेरै इउरिया पटास एम पि बायदि बायदि हासार सारनानै लानांगोन जाहाथे थे बै जायगायाव आबादा मोजां जायो जेब्ला हासार सारनानै लाखां दङब्ला नोंथाङा बै जायगाखौ एसे गोजौ गोजौ मोथावरि खोनानै लानांगोन आरो आ आलिफोरबायदि आलिनिसाय एसे गोजौसिन खोनानै लांगोन आरो जाहाथे बेयाव दै लोमा ओम बे जायगायाव आलि खोखांनानै नों थाङा बेै आलियाव नोंथाङा मालसिं प्लास्टिक बनांगोन आरो जाहाथे गुबुन नाङै हाग्राफोरा बे जाय गायाव रजनो हाया गुबुन नाङै हाग्राफोरा रज'योब्ला बै जायगानि हारफोर खौ ओस‌ ओ बोनानै लाजोबो बिनि जाउनाव मो जिब बानलुनि बिफां बियो हासारखौ मोना जायो आरो बेखायनो बेयाव मालसिन प्लास्टिक जाबोब्ला ओ मोजां जायो आरो बिदि प्लास्टिक बहायखांनायनि उनाव नोंथाङा बै प्लास्टिक। खौ एसे नै फुट बा थाम फुटनि ओ जान्थायाव बिफांखौ गायनो। थाखाय एम सुफ्लंनांगोन सुफ्लुंखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव हाखर जावदो बिफांखौ गायनो थाखाय हाखर जावनानै नोंथाङा बे हाखराव बिफांखौ फांसे फांसेयै। फारियै गायलांदो आरो गायनानै मोजाङै फबलांदो फबलांखांनायनि उनाव। नोंथाङा बेयाव दै होनो नांगोन गायखांनानै ओरैनो नोंथाङा जि सानखिनि खौ जा जेब्लासिम बिफाङा रोदा सुनानै मोजां जाबोआ बै समसिमहालागै नोंथाङा एसे। दै होनांगोन आरो बिदिनो नोंथाङा जेब्ला बिफांङा मोजां। जोयो अब्ला एसे मा होनो बेखौ गब्ल'नाय बा देरबोनायनि थाखाय एसे हासार सार। मोजां जायो बा रासायनिक हासार सारोब्ला बिफांङा मोजां जायो आरो। मोजांङै देरबोनो हमो अब्ला नोंथाङा बेयाव मा होनदों मोथावरि। खोबाय बिनि गेजेरावदि माखासे एसे दलहा जायगा जानानै थायो बे दलहा जायगायाव। नोंथाङा दैखौ सोनो नांगोन जाहाथे बिफाङा रोदानि गेजेरजों दै। होनो हायो बिफांनि गुदियाव बे समाव नोंथाङा दैखौ होनो नाङा बिफांनि सेर सेरावसो होनांगौ जायो। जादेर रोदाया दैखौ बोनो हायो बिदिनो बिफाङा थाम दान बा ब्रै दान जायोब्ला बिबार बारनो हमो। बिबार बारनानै फिथाइ थायनो हमो जेब्ला बिबार बारो नोंथाङा बेयाव माखासे एम्फौ बा। माखासे जि जोंहा बिबारावदि एम्फौ सुयो बेफोरनि थाखाय नोंथाङा मुलि सारनो नांगोन आरो जाहाथे एम्फौआ सुनो हायि बायदि मुलि सारखांनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ। मोजाङै आबोर लादो आबोर लाखांनायनि उनाव दा जेब्ला बियो फ फिथाइ थायो बै फिथाइखौबो नोंथाङा आबोर लानांगोन जे जेरै बिफाङा फिथाइ थायोब्ला गिलिर जानानै लेमलाबायनानै थायो बे लेमलाबायनायखौ नोंथाङा गन बा दानदा आरो ग खानानै बिफांखौ मोजाङै खाथबना होनांगोन आरो जाहाथे बियो दानायफोरा गिलिर जानानै बायलाबाया बिदिनो जेब्ला फिथाइआ मोनो अब्ला नोंथाङा बेखौ बाजाराव गुबुन जायगाफोरावबो सापलाय खालाम हरनो हायो आरो बुरजा‌। बिबांनिब्ला नोंथाङा जेरै नागालेण्ड अरुणनाचल बिदियाव साप्लाइ खालाम हरनो हागौ। बिदिनो आङोथ' दा बोथोराव मावो नालाय आङो जि बुर बिबाङावबो मावो आङो ओरैनो नागालेण्ड बा अरुणाचलाव आङो साप्लाइ खालाम हरो आरो ज ओरैनो बानलु जि आबाद बेजोंबो जोङो गावखौ सुंथानो हायो नाथाय नाथाय बियो मा होनो सिजोन मोनसेल' जायो बेनि थाखाय नोंथाङा जि माखासे सम बै माखासे समाव नोंथाङा गुबुनबो आबाद मावनानै जानो हायो आरो बेैहाय जेरै जोङो माइखौनो बानलु आबाद मावखांनायनि उनाव नोंथांङा बे हायावनो माइ आबादबो मावनानै जानो हागोन आरो बेबायदिनो आङो दा। बानलु आबादजोंनो न'खरखौ